हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना मोजाङै
मोजाङैनो खोनादों आबौ नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांनो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांनो कल खालामदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो नोंथांजों जि सावरायनो हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आं आयदाखौ सावरायलांसै दिनैनि बे सावरायनो लानाय आयदायानो जाबाय जोंनि जि बर'फोरनि गोबाव समसिम थिनानै जानाय जि हुदा बे हुदानि सायाव जों एसे सावरायनोसै माने जे जोंनि बर'फ गोदो गोदायनिफ्रायनो औ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जों बेबायदि माने थिनानै जाबोनायखौ नुनो मोनदों जि मैगंफोरखौ जों बोथोराव मोननो हाया बे मैगंफोरखौ जों बे बोथोरनि सिगांनो फोराननानै दोननानै बा गोरान खालामनानै दोननानै बेखौ खौ जों जानायखौ नुनो मोनबोदों बिदिब्ला आं आयदानसेयाव एसे बुंनोसै बर' हारिनि सुबुं माने गोदो गोदायनिफ्रायनो ना बेदर आरो गोबां मैगं थाइगंफोरखौ बायदि मैया आदब खान्थि जि बाहायनानै माने गोबाव समसिम थिनानै जानाय हुदाया दंखायो ए बेखौनथाबो मिथिगौ निसय
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेफोर हुदाफोरनि गेजेराव दिनैसिम सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनो आथिखालावबो जोंनि बे बर'फोरा बे थिनानै जानाय बे जि हुदा बे हुदाया दिनैसिमबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ जेरै ना बेदरफोरखौ फोराननानै बर'फोरा थिनाय थिनानै जानायनि हुदाफोर माने हुदाफोरनि जों माने जानायखौ औ नुनो मोनो ना बेदर फोराननाय फोराननायावबो माने ना बेदर फोराननायाबो जोंनि माने बर'फोरनि बिराद माने जौगाथार मोनसे संनाय खावनायनि माने बाहागो होननानै जों बुंनो हायो बे बेवहाय जोंनि बर' आइजोफ्रा जोबोद आखा फाखा
गथारि दोगथा
औ बर' हिनजावफ्रा बेबायदिनो सरासनस्रायै ना एबा बेदरफोरखौ माने फोराननायाव माने दैखौ सर'खांहोखांनानै अरजों फोरानलाय बा सानदुंजों फोरानलाय फोराननानै माने स्र' स्र' खालामना लाग्रो आरोना
गं था
नङाब्ला होमबा खबाइ खराफ्रावहाय जि खबाइ बायनाय बा जों सान्द्रि एबा सानदांगाबो होननाय सानो बेफोराव माने मोजाङै फोराननानै जों माने खबाइफ्रावहाय सोना दोननाय बेखौ नुयो आरो आरोमाने जि खबाइजों जि ना गुरनायाव लाला बे खबायाइ बायलाफ्रावबो सोना दोननायखौ नुयो आथिखालाव जों बेफोरखौ पयामफ्रावबो सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नों थांथारा
ओं बेबायदिनो जों ना बेदरफोरखौ फोराननानै गोबाव समसिम माने थिनानै जानाय हुदाया माने दिनैसिमबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जोबनानै थाङाखै आरो
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो नाफामाबो जोंनि बर'फोरनि बर' सुबुंफोरनि माने थिनानै दोनजानाय बा थिनानै दोनज जाजानाय मोनसे बिराद मुंदांखा जाग्रा आदार औ जायखौ जों ओंखामजों बेबायदिनो बाथोन हिसाबै संनानै जायो
औ अब्ला नोंथाङा बे नाफामानि बाथ्रा बुंबाय नङा होमबा
औ औ नोंथां
औ बै नाफामखौ माबायदिहाय बानायनाय जायो आरो बेखौ माबायदिहाय बर' आइजोफोरा सिगां समनिफ्राय आथिखाल समसिम बाहायबोदों नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा बे नाफाम बानायनायाव जोंहा माबायदि आयदा गिबिनिफ्राय लानानै जोबनायसिमहालागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि खालामदों जे नाफामा जाहैबाय जोंनि बर' फोरनि बिराद माने मोजां जाग्रा आदार होननानै जों सानो बे नाफामा जोंनि न'खरफ्रोमबो बा साफ्रोमबो बर' सुबुङानो बेयो जोंनि माने जाग्रा मुजिहाब माने जाग्रा आदार आरो बेखौ जों गिबियावनो नाफाम बानायनो थाखाय बिलो एबा फुख्रिफोरनिफ्राय बा दुब्लिफोरनिफ्राय जि ना हमनाय बे ना हमनायाव जों फिसा फिसा जेब्ला नाया गयो बे बेफोरखौ जों ना फिसा फिसाफोरखौ लाबानै मोजाङै खिफोरखौ बासिनानै बेफोरखौ जों सुस्र'नानै दैजों मोजां सुनानै बे जों सान्दुंाव फोरानो जेब्ला सान्दुं गैया अब्ला जों अरावबो फोराननाय नुनो मोनो खज द औ जेब्ला ना बे ना गोरानफ्रा मोजाङै स्र'य रानो स्र' स्र' जायो अब्ला बे ना गोरान ज दि दिखि बा खि नङा सरि उराल बेवहाय माने देनायखौ नुयो उलाराव बे नाफामखौ देनो थाखाय जों थास' बिसं ओ ओनसोल लाना ओनसोल ओ थास' हलं बायदिफोरखौ माने नाफाम ना गोरानजों होफानानै जों नाफामखौ देनाय नुनो मोनो बे नाफामा ओ ओ बे ना गुन्दै नाया जेब्ला थास'जों बा नागोरान ओ ना गोरानजों जे देनाया जेब्ला गुन्दै जायो गेब्लेयो अब्ला जों बेफोरखौ ओ मोजाङै औवा हासुंफोराव माने खादौजों एकदमबारे थुसो थुसु आरो नारसो नारसो बेबायदि सोनानै थालिर बिलाइजों ओ मुथेनानै सायाव माने हाजों लिरथेना दोननाय जायो आ औ बेनि उनावहाय ओ बे नाफामा सेवरो आर ना सेवबानो बे नाफाम जायो आरो बेखौ जों से दाननि बा नै दाननि उनावहाय बेखौ जों जानो हायो ओ बेबायदिनो जों बेबायदि ओ औवा हासुङाव दोननायनि अनगायैबो जों नाफामखौ ओ बेबायदिनो जों सिसानि बथल बथल फयाम बेफोरावबो दोननायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ नोंथां ओम बेबायदिनो ओ जों नारजि गोरान ओ बेखौबो जों थिनानै जायो बर'फ्रा ओ जायखौ जों फाथो औ बे बर'फोरा आबाद मावनाय बे फाथोनिफ्राय जों बे बिलाइखौ फोराननानै बेखौ नारजि खालामनाय जायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
आ अ औ बेखौ बे नारजिखौ जोंनि बर'फ्रा फोराननानै गोबाव सम सिम माने थिनानै जानाय हुदाया दिनैसिमबो दङ आरो
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो आरो बेनियाव अनगायैबो गुबुन माबाफोर दंबावो नामा नोंथाङा एसे फोरमायबावदो
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जों औवा मेवाइ औवा मेवाइनि बाथ्राखौबो मख'नो हायो बर'फ्रा माने औवा मेवाइखौ माने थिनानै जानाय हुदा दं बेबायदिनो औवानि मेवाइखौ माने हाफ्लेनानै उवा उवालाव बा दिंखियाव देनानै माने गुन्द्रा खालामनानै हानि दुआव सो नानै माने मोजाङै खुगा मथ होथेनानै दोननाय दोननानै माने दा साननैसो उनाव बे मेवाआ माने गुन‌ ओ मु ओ मेवाइ गुन्द्राया माने खैसिब खैसिब जायो आरो बेबायदि माने साननैसो बिदि सोना दोननायनि उनावहाय
औ नोंगौ नोंथां
औ माने बेखौ माने जों सम सम माने थाव गुबै फुननानै बेखौ सान्दुंआव माने फोरानबाय थायोब्ला माने गोबाव समसिम माने थिनानै जाजोब जायो आरो बे औवा मेवाइआबो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां
आरो ओ बेनि अनगायैबो गुबुन आरोबाव मैगंफोर दंबावो नामा नोंथां
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जों हाग्रा बा बे खाथि खाला जोंनि मैगं बारिफ्रावहाय रज'ग्रा थुुनथिनि मैगं नोंथाङाथ' मिथियै जानांगौ
औ मिथिगौ नोंथां
औ औ बे मेसें बोथोराव जे लाइ लाफा थिलियाव जे रज'यो ओ बे थुुनथिनि मैगं खौबो जोंनि बर'फ्रा माने सानदुंआव फोराननानै माने गोबाव समसिम माने थिनानै जानाय हुदा दङ
औ नंगौ बेखौ माबायदिहाय खिनानै दोनो नोंथाङासो फोरमायगोन नामा
औ औ फोरमायगोन नोंथां थुुनथिनि मैगङा माने ओंख्रि जाजाग्रा मैगंल' नङा बेखौ जों माने मोजाङै खानानै लाबोनानै फोरान सुस नानै मोजाङै जों सान्दुंआव फोरानो बेखौ जों मान ओंख जानायनि अनगायैबो बे माने जोंनि माने गोनां मुलि होननानैबो जों सानो आरो जेब्ला जोंनि बर' सुबुंफ्रा लोमजानाय साजानाय एा खर' गुदुं जायोब्ला एबा खर' सायोब्ला बै थुुनथिनि मैगं गोरानखौ माने दैयाव स सोमनानै बेखौ माने खर'आव दास्लोमोबा खर'आ माने गुसु जायो होननानै जों माने फोथायो बेनिखायनो जों बे थुुनथिनि मैगंखौ बेबायदि खालामनाय जों नुनो मोनो दासिमबो बेखौ जों माने ओंख्रि संनानै जायो बे थुुनथिनि मैगंफोरा ना दोननायखौ बेखौ माने जों माने बिराद गोजोन मोनो आरो माने दै गांबाय थानायफ्रा माने दै गांांगायो होननानै
नांगौाव थां बे गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो आथिखालावबो बे बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौ नुयो नामा नोंथां
औ नोंथां आथिखालावबो जों बांसिन न'खराव नुवाब्लाबो जाय न'खर फावहाय जे बेबायदि बैसो जानाय आइजोफोर दं दा बेफोर न'खरावहाय जों बेबायदि आदबै माने थिनानै दोननाय माने नुनो मोनो जोंथिनि मैगंनि औ नोंथां
अ आथिखालावबो होमबा बे सोलिबाय दं आरो नङा होमबा नोंथाङा
औ नोंथां जों गोबां न'खराव नङाब्लाबो जों खायसे खायसे बर' न'खरफ्राव बे खौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दिनैसिमबो
औ दायो जिखिनि बाहायनाय बेखौ नोंथाङाबो बाहायफेरबाय नामा
औ बेबायदिनो जोंबो न'खरावहाय बेबायदि मैगंखौ फोराननानै बाहायनानै जायो जेब्ला माने औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जोब्बाय बेसे बे गुसुं समनि गेजेरावहाय नोंथांजों जे जोंनि बर'फोरनि जे थिनानै दोनजानाय मैगं बा जाग्रा आदारफोर बेनि सायाव सावरायनानै नोंथांनिफ्राय माने गोबां खोथाखौ आं मोनथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर
औ नंगौ थारैनो नोंथांजोंबो रायज्लायनायनि गेजेरजों गोबां जिखिनि थिनानै दोननाय मैगं बा ओंख्रि बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनबाय
औ नोंथां बिदिब्ला जों लाखिथ'नोसै नोंथां उनाव लोगो मोनफिनगोन मिजिंथिनि थाखाय गोजोन
औ नंगौ थारैनो नोंथां दे बिदिब्ला